औ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
अ दोङो।
औ नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लाय जागोन ना?
अ रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
अ आ गिबियावनो सावरायनो सानदों बैसागु नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु दानखौ बैसागु दान एबा दानाव फोरबोफोरखौ। खौ माबोरै ओ फालिनानै ओ। मा बारहोहरनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
बैसागुनि। बैसागुनि गिबि दिनखालिनो जोङो। मोसौ थुखैयो आरो। मोसौ थुखै फैनायनि उनाव जों मानसिनि दिन बुंनाय जायो बे खालि। बयबो गेदेर। उन्दै गासैखौबो मान बावो आरो खुलुमनानै। उम बोराय बुरै। आबै आबौ। मोननिफ्राय माने बोर लायो आरो बेदिनखालि।
औ।
बिसोरखौ मान बावनानै ओमफ्राय बेनि उननिफ्रायसो जोङो माने मोसायो आरो। बेनि उननि दिननि। ओमफ्रायसो जोङो मोसायो। बे। बैसागुनि मा। मानसिनि दिन दिनखालि माने जोंहा आरो।
माने फार्स्ट खालि जोङो गोखा गोखै बिदिनो बायदिसिना मैगं। खांथिंनानै जायो आरो। जोङो संनानै जायो ओमफाय।
ओमफ्राय मोसायो बयबो। बयबो बोराय बुरै गथ' गथ' गथाइ माने रंजायो आरो बे दिनखौ।
औ
ओमफ्राय नोंथांमोनिथिं माबायदि फालियो जिनबा माबायदि हगार हरो फोरबायदि बैसागुखौ
जोंनिथिं अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबो होनबा ओ बैसागु दानखौ बारग'हरनायनि ओम गुबै माबायानो जाबाय जोंना ओ बैसागु दाननि से खालारनि ओ सानसे आगोलखौ जोंना मोसौनि बैसागु होनना फालिनाय जायो आरो। मोसौनि बैसागु खौ माबोरै फालिना बारग' हरो होनबा ओ बे सानखालि जोंना फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ ओम बायदि मैया फिथाइ सामथाइनि मा होनो फान्थाव, लाव बेफोरबायदिनो हालदै ओ ओम थाराय दिगिलि गुथि बेफोरबायदि होनानै सारनानै गोथार खालामनानै बेखौ गलियाव गुलिनिफ्राय दिहुनोआरो जेराव आरो बेखौ सारनानै उम बेखौ साराय खिथौ बा ओ खान्था खिथौनिफ्राय हांगारखौ हरल'नानै बेयाव जानायथाव गोथां फोननानै बेखौ ओ थालिर थनायाव लानानै ओ फथा फोनो आरो मोसौनो आरो औवा बिजलिखौ मोनथाम दानना लानानै बेखौ खाजबनानै मोसौनाव बा बोरमानाव फथा फोननानै मुङावथ' मोसौ बैसागु होननानै मुं होनाय जादों थेवब्लाबो जोङो न'आवनो बोरमाबो फिसिफायो नालाय बोरमाखौबो ओ थुखैफानाय जायो आरो। बेफोरबायदि ओ फथा होनानै ओम न'निनो फुख्रि बा सेराव थानाय ओ दैमा दैसाफोराव बेखौ ओ थुखैनानै दुब्लि फोथाराव होना फैनाय जायो। ओ बेथ' मोसौ बैस सागुनि साना थांबाय आरो बिनि बैसागु दाननि से खालाराव जोंना ओ मानसिनि बैसागु होनना फालिनाय जायो। बे मानसिनि बैसागु खौ जोंनो आ मानसिनि बैसागुखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो न'खरनि गोथार जानानै बिदिनो मान बावलायो आरो मान लालायो मान बावलायो आरो बिखालि बि सानखालि जोंना ओ गोखा गोखै बायदि मैया मैगं खाबथिंनानै जानाय जायो आरो ओ बेनि उनाव नै खालारनिफ्राय जोंना मागिनाय बैसागु ओ से दा से खालाराव थांबाय मानसिनि बैसागु ओ बेनि उनाव नै खालारनिफ्राय जोंना मागिनाय बैसागु फैयो स्नि खालार आलासिम बे नै खालारनि फ्राय स्नि खालारालासिम जोंना गामिनि गासैबो ज' जानानै ओ रंजायो आरो ओ बे रंजानायाव जाहैबाय न'खर न'खर रंजानो थाङोबा मा गिनो थाङो बे न'खर न'खर थांनायाव गासैबो रंजानो थांनायाव बे न'खरनि मालिकआ जा एसे हरो माइरं हरो फैसा हरो बेखौ बुथुमनानै ला बोनाय जायो ओ बिनि उनाव बे मागिनो थांनायाव लांफानाय खायसे आगजुफोरनि ओ मुङा जाहैबाय ओम खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, जाबख्रिं ओ थरखा बेफोरबायदि लांनानै ओ रंजाहैयो आरो मो साहैयै गासैबो। ओ बेयाव जोंना जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मागिनो थांनायाव बा मोसानो रंजानो थांनायाव जोंना बे बैसागु दानाव गासैबो ओ लांगा जायखौ जोंनि दख'ना होननानै बुङो। बे दख'नाखौ लांगा दख'ना होनना बुंङो बेखौ। गानो। बेखौ गोबां माने। मा गाबनि गानो होनना बुङोब्ला गोमो गाबनि गावनो दानाय लांगा दख। खनाखौ गान्नानै। मागिनो थाङो। बिनि उनाव हिनजावफोरालाय। गोदोनायाव रेगे रेगां। ओ जानजियाव खायो हा। से आगरनि। ए फासोरा आर'नाइ। आरो हौवाफोरा गानो गामसा। ओ गोदोनायाव लायो। आर'नाइ बेबायदिनो देलाय। मालाय ओ गोसो खुसियै बयबो ज' जानानै ओ रंजानो थाङो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि आरो। नोंसोरनि ओनसोलाव बेफो। बायदि ज' ज' बयबो मिनि- खुसि रंजा -बाजा आ बा। बयबो गथ'- गथाय आदा - बाजै ज' जानानै बेफोरबायदि रंजानाय फालिथाया दासिमबो दङना गैया नोंथां?
अ दोङो जों जोंनि ओनसोलावबो दोङो बेफोरबायदिनो। रंजा। रंजा -बाजायै जायै -लोङै बयबो माने खौसे जानानै ज' जानानै। जायो लोङो बिदिनो। रंजानानै बैसागु। खौ बिदाय होयो आरो। फाय नोंथांमोननि थिंजाय बैसागु बिदाय फालिनाय दङना गैया।
औ दङ नोंथां फैयो जोंनिबो बैसागो बिदाय फायनाय। आ आरो बायदि। गोदो माने आबै -आबौमोननि जुगाव माने बेफोरबाय। दिनो मोसानानै। जिहेथु मोननाय रां आरो। माइरं। बेफोरनो ओ माने गासैबो ज'जानानै। ओाम बोथिसे जालायनानै मोसा। ओ रंजा बाजाय मिनि खुसि बारहोहरोमोन नाथाय दानिया बेफोरबायदि जाबाय बे-बेफोरबो दङ थेवब्लाबो मोनसे ओ गोदान जोबफैबाय नालाय मोनसे बेफोरबायदि दङो जेरै बेयाव जोंना गामिनि बा ओनसोलनि गथफोर
सोलायनो हानाय ओ हारिमु ओ आरिमु जेनेबा बेफोरबायदि बादायलायनाय सावगारि बोनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि मोनसे ओ माबा लाखियो आरो आयदा लाखि ओ गामियाव मोनसे रंजा फोरबो फालियो बे फालिथायावबा गथ फोरखौ ओ बादायलु ओ खालामनो होयो आरो बादायनाय ओ खन्थाइ आवरायनाय सावगारि बोनाय ओ खनाय बारनाय होयो आरो बेनि जोबथि नाव जोंना बेफोरबायदि खालामो जे ओ मुंदांखा रोजाब रि बादामगिरि ओ बेफोरबायदि लाबनायखौ नुयो दाना ओ बेफोरबायदि लाबोनानै ओ बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनानै मोसानानै रंजानानै बारहो हरो आरो नोंथां
अ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिया दं ना
औ दोङो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो दोङो ओमफ्राय बैसागुखौ सानबेसे फालिनाय जायो नोंथाङा
ओव ओ जोंनाथ बैसागुखौ सानबेसे फालियो होनबा खुबै बेैसागो द सनि सान बाद दाइन सान ओ आं होननानै बुङो ओ ओ मोसौ बै खौ लाफानानै सान जायो आरो मोसानायफोरखौ लायोबा दाइन सान जायो। ओम स्नि - साना बोरै होनब्ला जोंना से खालारनिफ्राय लानानै स्नि खालारा लासै मोसायो आरो मोसौ बैसागुखौ जोङो से खालारनि सानसे आ बेफोरखौनो लायो बेयाव दाइन कालार होननानै फालिनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव सानबेसे खुंनाय जायो?
जोंनि ओनसोलावबो स्नि सानसिमनो फालिनाय जायो। बे बैसागुखौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मागिनो बा बैसागु मोसानो थांनायाव आइजोफोरा मा गाबनि लांगा दख'नाखौ बांसिन गानो?
बांसिन गोमो दख'ना गानो ओमफाय ब्लाउस गोजा गानो उनाव फालि फालि गोजा लायो आरो। बे बिदिनो बयबो ओमफाय खानायाव गोजा गोजा बिबार लायो बयबो।
औ।
थरखा लायो बिदिनो लानानै बयबो मागिनो फैयो आरो।
औ। ओं दे होमबा नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।
औ दे होमबा।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।